खुलुमबाय।
खुलुमबाय नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
नोंथांनिसिमबो ओ आंनिफ्राय आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय।
नोंथाङा दा मा खालामगासिन दङ।
आङो दायो ओरैनो जिरायगासिनो दङ आरो नोंथाङा।
औ आंबो ओरैनो दङ दा नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आबादनि सायाव एसे रायज्लायनो होननानैसो खालामनाय जादोंमोन। नोंथा।
औ नंगौ नोंथां रायज्लायजागोन।
औ आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो आबादखौ मोननै बोथोराव मावनाय जायो। खोनादों
औ। खोनादों। बुंलांनो हागोन नोंथाङा।
औ। औ। दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोराव मावो। दैज्लां बोथोराव आबाद दैज्लां बोथोरनि आबाद होननानै बुङोब्ला जोंङो बांसिन माइ आबादखौनो नुनो मोननाय जायो। माइ आबाद। मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो हालेवनानै ला ग्रोनांगौ जायो।
नंगौ।
माइ गायनायनि सिगां जोङो खोथिया फोग्रोनानै लानाय जायो।
औ।
खोथिया फोनो थाखाय खोथियाखौ हरसे बा हरनै बिदि सोमना दोननांगौ जायो। फाथोनि बसथायाव। बेनिफ्राय जोङो बेखौ बोखांना ला दैनिफ्राय बोरियाव बोखांना हायाव फेनानै दोनना। हायाव फेनानै दोननांगौ। खोनादों नोंथां?
नोंथां ओ खोनादों नोंथां नोंथाङा बुंलांबाय थानो हागोन।
अ। माइ आबाद मावनो थाखाय जों गिबियावनो
औ खोनादों खोनादों
माइ आबाद मावनो थाखाय जों गिबियावनो हाल एवग्रोनानै लानांगोन।
औ खोनादों नों
बिदिनो खोथिया फोनो थाखाय खोथिया फोनो थाखाय जोङो दबलाइसे एबा दबलाइनै बिदि एवनानै लानाय लानांगौ जायो बे जोंनाव खोथियाखौ जोङो जेरै फोगोन खिनियाव दैनिफ्राय नआव बोर नआव दोनफैनाय जायोब्लाबो बेखौ दुब्लिया लांनानै फोहैनाय जायो जोङो
औ
माइ गायनो थाखाय जों ओ दुब्लि दुब्लि ओ सैसे बेखौ लानांगौ सैस दखांनायनि उनाव बिनि ना औ जोङो औ जेब्लानोखि खोथिया फोनो
औ
औ हागोन माइ आबाद होननानै बुङोब्ला बा ओ खोनादोंना नोंथाङा
ओ ओ औ ओ
अ औ आ माइ आबाद होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा ओ गुबैयैनो ओ जोङो माइ आबादखौनो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ गाहाइ आबा
औ हेलौ नोंथाङा हेलौ हेलौ